हेल'
औ
खनााद ल नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामगासिनो दालाय
अ आङो नै ओरैनो दङ
अ ओंखामफोर जाबाय नना
ओंखामखौथ' जाखांबायमोन जानायालाय नोंथाङालाय अ तालेमा खालामायसि
दा आंबो नै ओरैनो दंफायो दायो
औ
नोंथाङा फ्रि बा एसे सावरायदोनि नामा दसे
औ सावरायजागोन
औ बिदिनो बेखारफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसै बेखारनि जेंनाफ्रा दा आथिखालाव एसे बांबाय नङा होमबा
औ बांबाय नोंगौ
औ बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन दे
औ दा जेनेबा जोंनाथ' गोबां लाइमोनफोरानो बेखार जानानै थानायखौ जों दा नुसैनाा
औ नंगौ
गोबां एम एफ बाज एबा गोबां इडुकेसन लानाय सुबुंफ्रानो दा माने गोबां बेखारार जानानै दङ साख्रि बाख्रि मोना गिदिर फरायनानैबो
औ नंगौ नोंथां
आरो आरो जोंहा फारसेथिं मा फराय फरायनाय फराय नाय होननानै माने खामानि मावनानै जानो लाजिसै दानिया सेंग्राफोरा बा लाइमोनफोरानो दा बेफोरबायदियाव जोंना माने समाजाव गोबां बेखारारनि जेंनाफ्रा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरो
औ नोंङौ
खायफा बायदि ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ इडुकेसन लानानैबाबो मोजां सुबिदा मोना
औ
आथि खालामाल' मानिस फरायनाया बा इडुकेसना मा जानानै फैखो गावनि साननाय हनायखौ मोजाङै लाखिनो थाखायल' जानानै फैबाय होननानै आं सानो आरो आंनि फारसेनिफ्राय नोंथां
औ नंगौ ओरैनो नोंथाङा जेनेबा बाय बेखारनि जेंना बे सुस्रांनायनि जेनेबा माबाफोर लामा दं नामा
सुस्रांनायनि लामा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गासैनोबोथ' जेनेबा सरकारा साख्रि होनो हाखाया नङा होमबा
औ नोंगौ
बे मोनसे जास्ट आं दहायबो बुंदोंमोन जेनेबा इडुकेसना आथिखालाव साख्रिनि थाखायल' नङा होननाय बायदि जानानै फैबाय आरो माने
औ नंगौ
खिन्थु बे नङा जे इडुकेसनखौ लानो नाङा इडुकेसनखौ नांगौ मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ मानो नांगौ होननानै बुङोब्ला गावनि जिउखौ दैदेनलांनायावहाय सासे मानसिनो इडुकेसन गोनांखाथारगौ नङा होमबा बिनि साननाय हनायखौ फोसाबनो थाखाय जेनेबा समाजाव माबायदि खामानि मावनानै गावनि जि मा बायदि दैदेननो माब्लाबा दुखु सुखु जायोब्ला गावखौ सहायनो हानाय बा माबा मोनसे लामा नागिरनानै लानो रोंनाय बेफोरबायदि बेनि थाखाय जोंनो दा आथिखालाव इडुकेसनखौ नांगौ आरो माने सोलोंथाइखौ नांगौ।
औ।
माने साख्रि मोना होननानै
सोलोंथाइखौ लानो नाङा आं बेखौ बुङाखै आरो माने।
औ।
बेखारनि जेंनाखौ फोसाबनायनि मोनसे लामाया बेनो जोङो फोसाबनो माने गाव गावनो साफा जानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
गुबुन बिदिनो जोङो साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जों खामानि मावना जानो लाजिनो लाजिनाङा। बिजनेसफोर दं गोबां मोजां मोजां खामानिफोर दं आथिखालाव बा माबा मोनसे लासैनो इमप्रुभ जानानै इनस्टिटिउट खुलिनो हायो माबा मोनसे मावनो हायो बे फोरावबो नों खामानि मानसि -फोर सोनानै होनो हायो बा जोंनि जायगाफ्रावनो ज' ज'यैबो माबा मोनसे खामानि दिहुननानै बेवहाय जोङो मानसिफोर सोना दोननो हायोब्ला जोंहा माने बेखारनि जेंनाफ्रा एसे खम जागोन आरो नोंथां आंनि बायदिब्ला।
औ आंनिफ्रायबो आं बेखौनो सानो।
औ। ना नोंथाङाबोथ' सोलोंथाइ लानाय नङा होमबा?
औ नांगौ।
औ दा नोंथाङा फिउसाराव मा सानदों जेनेबा? नोङो गावनो सासे लाइमोन हिसाबै समाजनि नोंबोथ' सासे लायोमोन जाहैबायना ।
औ नंगौ।
नोंथाङा जिउआव जेबो खालामाबाथ' नोंथाङाबो बेखारनि जेंनायावनो गोलैहैनाय जाहैगोन माने बेखार जानानै थाहैनाय जागोन नोंथाङाबो।
ओरैनोथ' आथिखालाव जोङो फरायनानै बांद्राय साख्रिखौ मोनखाला होननानै बुंनांगोन जोङो।
औ।
बेनिखायनो जेनेब्ला फरायनानै साख्रि मोनाब्लाबो जोङो खामानि मावनानै जानांगोन।
औ।
खामानि मावनायाव माने जों लाजिनााङा आरो ओ दहाय नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनेबा जोङो गिदिर डिग्रि लाबाथाय खामानि मावनो लाजिनायखौ जों नुयो आरो ओमफ्राय बेबायदिखौ लाजि नाङा आरो आंनि बायदिब्ला अब्ला बिदिब्ला एसे बेखारनि जेंनाया खमायगोन आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां माने जोङो लाइमोनफ्रा गाव गावनो बेखारनि जेंनाखौ जों गाव गावनो फोजोबस्रांना लानो नांगोन आरो ना नों
औ नोंगौ।
सासे लाइमोना बेखार जानाय माने बेखारनि जेंनायाव बारानिफ्राय बारा जानाय नङा होमबा?
औ नोंगौ।
दा नों बेखार जागोन आंबो बेखार जागोन बेबायदियावनो जोंना बेखारनि जेंनाया बाङो नालाय। बेनिखायनो नोङो दिनैनि दिनाव माबा मोनसे खामानि मावनानै नों बेखार जाया बेखार जानानै थायालासेनो माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बेखारनि जेंनाफ्रा बेबायदिनो गासैबो लाइमोनफ्रा बिदि खामानि मावनानै थायोब्लानो बेखारनि जेंनाया खम जागोन आरो आरो आंनि साननाय बायदिब्ला बिदि नङा जे जों सोलोंथाइ खो लानानै साख्रि मोनथारा बिदिबो नङा। माने गोबां टान जानानै फैबाय आरो दानि मुग बेयाव माने आथिखालनि मुगायाव
औ नोंगौ।
सोलोंथाइ लायो
औ
नाथाय माने गोबां नाजानायनि गेजेरजोंसो मोननो हासै गावजों गाव बाद दिलायबाय थानाय बायदि जायो माने आथिखालाव आरोना नोंथां। बेफोरनो दा नोंथाङा फिउचाराव मा सानदों जेनेबा नों गाव माबामोर साख्रि बाख्रि होसोनो सानदों ना
ओरैनोथ' आङो फार्स्टआव जेनेबा आं साख्रि बाख्रिखौ एसे गोसो होग्रोगोन बेनिफ्राय बेयाव जायाब्लाबो जेनेबा मावनानै जानाय खौ आं नुहुरदों आरो ओरैनो जेरायनानै थायालासे बेखार खौ बेखारनि अनजिमाखौ खमायनो थाखाय
औ दा नोंथां
औ
ओ दाथ' जों सावरायबाय नङा होमबा सोलोंथाइ लानानैबो साख्रि मोना होननानै दा माने फै फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जा ओन्दै ओन्दै लाइमोनफोर
औ
फरायसालियाव फरायबाय थानाय लाइमोनफोर बा फंबाय बिनानावमोन गथ'फोर बिथांमोनखौ नोङो मा मेसेज होनो सानो जेनेबा आथिखालावथ' फरायनानै जों साख्रि मोना बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखा गौ जेनेबा मोनोबाबो बुहुत टान बुहुत नाजानायनि गेजेरजों
आं इसे फोरमायनानै होनि जेनेब्ला दा फरायफुबाय थानाय ओन्दै ओन्दै फंबाय बिनानाव मोना जेनेबा फरायनायखौ गारालासिनो मोजाङैनो गोसो होनांगो फरायनायाव आथिखालाव जोङो बेबायदिनो बांसिन ओम सोलोंथाइखौ गोसो होनांगोन बेनिफ्राय आथिखालावथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा सोलोंथाइयानो गिबि आरो जेनेबा बिनि बे बेखौ लाखांनायनि उनावसो जेनेबा नोङो आबाद मावनोब्लाबो आथिखालाव सोलोंथाइनि गोनांथि जासै
औ नंगौ नोंथां।
गोबां खामानिफ्रावबो आथिखालाव
औ
सोलोंथाइनि गोनांथिया गोबां आरो
औ औ नंगौ नोंथां। सैथोखौनो बुंदों जेनेबा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा ना नोंथां गुबुन गुबुन खामानिखौ मावनो थाखायबो जोंहा माने दानि जिगो दानि आजिखालि मा आथिखालाव सोलोंथाइखौ नांथारसिगौ आरो जोंनो माने अब्ला जो जोङो जाफुंसार जानो हागोन आरो जेखि खामानि मावनो लाया मानो नों माने गावनि साननाय हनायखौ मोजाङै बाहायनानै खामानिखौ माव्लासो जाफुंसार जागोन नालाय।
औ नंगौ।
औ खायफा बायदिया माने मा होनो आथिखालाव आबादारि जानो सानो खायफा बायदिया आबाद फोर मावो नङा होमबा दा बिथांमोना आं फर एगजामपोल होबाय आरो नोंथांनो दा बिथांमोना आबाद मावनो सानो सोरबा बायदि बायदिया मावो मावनानै माने मोजां फिथाइ मोना लस जायो खायफा बायदिया
औ
दा बैफोरबायदिनि थाखायनो माने जोंहा सोलोंथाइखौ नांगौ आबाद मावनो थाखायबो सोलोंथाइ नांगौ औ बेबायदि आरो नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों
ओरैनोथ' दा बुंनो थांब्ला
औ
ओम आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो बांसिन आबादाव जेनेबा मुलि माबा माखौ मा बाहायनांगौ बेफोरखौथ' नोङो सोलोंथाइ लाब्लासो फरायनो रोंगोन नालाय बेनिखायनो सोलोंथाइखौ सिगां लाग्रोनांगोन आरो जोङो बेनि उनावसो साख्रि बाख्रि मोनाब्ला मोनाब्लाबो जेनेबा गावनि गोसो बायदि लामा नागिरनानै हान्थिलांनो हागोन आरो जिउआव
औ नंगौ नोंथां समाजाव थांनानै थानो थाखाय आथिखालनि मुगायाव माने सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो।
औ नंगौ।
गोबां इम्परटेन्ट जानानै फैबाय दा जोंनि सावरायनाया बेखारनि जेंनामोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि गुबै लामायानो जाहैबाय जोंहा रावबो सोलोंथाइ लानानैब्लाबो लाजियालासे गावबा गाव। जाय खामानिखौ रोंगौबा हागोन बायदि मोनो बेखौ मावना मावनो नाजा नाजानांगौना होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा बेबायदिनो नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानबाव नामा बेफोरनि सायाव?
आंनिफ्रायथ' आं जेबो बुंनांगौ गैथ'ला।
औ।
दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नै।
औ बिदिनो नोंथाङा आथिखालाव मा खालामनानै दंगासिनो नोंथां?
न'
सोलोंथाइ लागासिनोना नोंथाङाबो?
औ।
औ नोंथाङाबोथ' नाजागासिनो नङा होमबा दायो। साख्रि बाख्रिनि थाखाय। समजों लोगोसे बिदिनो दावगालांनांसिगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ
बिदिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां जोंहा समावबो जानानै फैबायना । औ जागोन दे नोंथां दे बिदिब्ला।